हेलौ नोंथां।
औ हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां। आं नोंथांजों
औ
मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो फनखो खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथां। नोंथां आंनो फोरमायनाय नोंसोरनि ओनसोलाव एबा नोंसोरनि ओनसोल सा खाथियाव थानाय जायखिया दावबायनाय दावबायनाय जायगाफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि दावबायनाय जोंनि ओनसोलनि दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। फोरबो दङ ओमफ्राय दङ जोंहा। बावखुंग्रि फेस्टिभेल बेखौहाय बैसागु बोथोरनि समावहाय खुंनाय जायो बैसागुनि सै सथ्र दानावहाय बेखौ खुंनाय जायो आरो जोंहा। बेखौनो माबा बाव फुंग्रि फेस्टिभेल होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। आरो औ। आरो जोंहा बेहाय बावखुंग्रि जोंनि बावखुंग्रि फेस बाय गोबां बादायनाय कम्पिटिसनफोर बादायनाय खेला दुला फोरबो लानाय जायो बेवहाय जोंहा गान खननाय, मोसानाय फाव दिन्थिनाय। आरो गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि खेलाफोरबो बावहाय जों लानाय जायो आरो बेवहाय फ्राय जोंहा गेलेनाय गेलेनाय होनोब्ला खारनाय। ओमफ्राय बै दोरोङारि खेला गेलेनाय खमलायनाय। ओमफ्राय माबा गिला गेलेनाय ओमफ्राय हाजो गाखोनाय बेफोर दं आरो आरो साइकेल सालायनाय बादायलायनाय दङ। आरो बेखौहाय हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय। आलादा आलादा होनाय जायो। जोंहा साइकेल सालायनाय बादायलायनायावबो। जोंहा हौवासा आरो हिनजावसा मोननैखौबो होनाय हौवासाफोरनि आलादा आरो हिनजावसाफोर बेफोरनि आलादा होनाय जायो। आरो बावहाय जोंहा अ माबाबो होनाय जायो। ओ अन्थोब बान्था होनाय जायो जाय जाय देरहासारो बे बान्थाखौहाय जोंहा सेथि बान्था नैथि बान्था आरो थामथि बान्था होननानै साथाम। होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बे हाजो गाखोनाय बादायारिफोरखौहाय बादायखांनानै जोंहा ओरैनो जायगानि सुबुंफोरखौ ओरैनो रंजानायनि थाखाय। बे हाजोखौ गाखोनो होनाय जायो। आरो बे हाजो गाखोनाया जोबनाय समखालि ओरैबायदि माबा जायो ओरैबायदि बयबो सुबुं अनजिमाया गोबां आरो भिरथार जायो आरो ओमफ्राय बे हाजो गाखोनायखौ जोंहा मानि थाखाय सुबुंफोरा गाखोयो होननानै बुङोब्ला माने बेयो हाजोखौहाय जाय माबायाव गोसोआवहाय। माबा मोनसे साननानै बा माबा इसोरनि मुङावहाय माबा मोनसे बिनानै गाब खोयोब्ला बियो जाफुंसारो होननानै बुङो आरो। बेबायदिनो गोबां बेवहाय हाजो गाखोनानैहाय आं जाफुंस थारनो हादों होननानै बुंग्राफोरबो जोङो खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो जोंनि सासे सार दंमोन बे साराबो खोन्थानो जोंनो फोरमायनानै लादों दि गावहालायनो ओ खेबथाम ओ हाजो गाखोनानै बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै गावनि सरखारि साख्रिखौ मोनदों होननानै बुंदों आरो बे हाजो गाखोनायखौ गोदो गोदोनि समनिफ्रायनो जायगानि सुबुंफोरा फालिबोदोंमोन आरो बेखौहाय दानि दिनावहाय
आरो हादरारि बयजोंबो मोनथिजानाय हिसाबै बानायनानै लानाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय नों ओ नोंथां बेवहाय जोंहा ओ माखासे सल'फोरबो होनाय दङ। माने बेवहाय गोदो हा माने खुगा खुगा सोलिबोनाय सल' आरो बै जायगानि सुबुंफोरनि फोरमायनाय सल' बायदियै बेवहाय गोदो सासे राजाया रायजो खुङोमोन होननानै खोनानो मोनदों। आरो बेवहाय ओ बेनि राजानि फिसाजोनि मुङा बावखुंग्रि सिख्लामोन आरो बावखुंग्रि नाम मोनो आरो ओमफ्राय बियो। ओ सासे राजा ओ सासे सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन होनदों ओमफ्राय बे बे सेंग्राखौ बियो ओम मानिबा जाहोनाव मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय जायनि थाखाय बियो बै बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै ओमफ्राय गा गावजों लोगोसे ओ बेथ' राजखुंग्रि जाहैबाय नालाय बावखुंग्रियाथ' बेवहाय माखासे दासिफोर थायो बे दासिफोरखौ लाफानानै बियो बै हाजोआव गाखोनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन होननानै खोनानो मोनो नों नोंथां आरो बे बिनिफ्रायनो बे हाजोनि मुंखौ बावखुंग्रि जादों होननानै खोनानो मोनो नोंथां जोंहा बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव आरोबाव आं फोरमायलांनो बावदों नोंथां जोंहा ओ संनाय खावनायनिबो बादायलायनाय जायो नोंथां बे बादायलायनायाव जाय थाबसिन संखांनानै। आरो गोथावसिनै संनो हागोन बेनो देरहा बेनो देरहासाद बान्थाखौ मोननो हायो होननानै खोनादों। आरो बेनि उनावहाय ओ बे बेजोंनो लोगोसे बेवहाय गुबुन-गुबुन दोरोङारि आइजें आयलाफोरखौबो जोङो हेबनानै। बा खालामनानै दिन्थिनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनोसै नोंथां औ। दानिया नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय। दाना नोंथाङा नोंथां मो मा ओम नोंसोरनि ओनसोलनि जायगा दावबायनायनि बादै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै नोंथांमोननि ओनसोलनि जायगा दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय जेरै बावखुंग्रिनि सोमोन्दै। थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि ओनसोलाव जानाय ओ मा होनो। ओ जायगा दावबायनायनि थाखाय थानाय जायगा। सोमोदै फोर सानदों बेनो दा गुबै जोङो जोंनि साखाथियावनो मा होनो सौकि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। बे जायगाया जाहैबाय जोंनि बाग क्सा जिल्लानि सो मा होनो सुगुनकाटा ओनसोलाव दोङो आरो नोंथां बे ओनसोला जाहैबाय। मा होनो जोंनि भारत आरो भुटान हादोरनि सिमानि मोनसे समायना मिथिंगायारि जायगा जायगा आरो नोंथां बेहाय मा होनो हाजो हाला दंफां लाइफां आरो मा होनो अन्थाइ बिदिनो दैजों मा होनो मोनसे समायना जायगा आरो नोंथां बेजों बाय जिम माहारियारि हामा मानासजों नांजाबनाय मोनसे जायगा नोंथां बियो बेयाव बां जिब जुनार फोरबो थायो जेरै मैदेर थायो मोसा थायो। लख्रा बान्दर बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउफोर थायो आरो नोंथां बे। ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जेब्ला मा होनो जोंहा गोदान बोसोर फैयो बेनिफ्राय मा होनो। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव गोबां दावबायारि एबा लावखार ओंखाम जाग्रा ओ मा होनो सुबुंफोरा बेयाव दावबायहैयो आरो। गावनि दावबायहांनानै गाव रंजानायनि गेजेरजों बेहाय मा सम मा होनो लावखार ओंखाम जाहैयो आरो नोंथां बेबायदिनो जायगायाव मा होनो जोंनि आसाम हादोरनि गोबां गोबां ओ मा होनो जायगानि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहाय थाङो दावबायहैनो जेब्ला मा होनो दिसेम्बर आरो जानुवारि बे दान मोननायाव बांसिन थांनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोंनि सुबुंफोरा बेहाय मा होनो गोजां गरम बोथोर जदाथ' गरम बोथोर नोंथां गोजां बोथोर बे गरम बोथोराव जेब्ला
औ।
खम जायो अब्ला मा होनो गावनि मा होनो दसे सम मोनोब्ला गाव गावनि गोसोखौ गोजोनो थाखाय आरो मा होनो। गरम जानाय सोलेरखौ जे गुसु खालामनो थाखाय बेयाव थांनानै दैमायाव दुगैहैनाय जायो ओ बेयाव। दोङो नोंथां दैमा जाहैबाय मा होनो भुटान हाजो मोननै भुटान हाजाय गेजेरजों मोननै दैमाजों फैनानै बेयाव नांजाबफैयो नाजाबफैनानै आरो जोंनि भारत हादरावनो एबा जोंनि ओनसोलावनो बे जोंनि आसाम रायजोआवनो मोनै दैमा जाबाय आरो बे दैमानि मुङानो जाहैबाय कलादिया आरो मेसेस बायदि रिं मा जायो नोंथां औ बे दैयावनो गोबां सुबुंफोर दुगैनो थाङो आरो दा ओ सुति मोनोब्ला जे बे जेरै सानदे एबा रबिबार सानखालि गोबां सुबुंफ्रा थाङो बेयाव दावबायनो थिग बेबायदिनो बे ओनसोलाव बिदिनो मुंदांखाथार आरो बेजों लोगोसे जेब्ला मा होनो बै जानुवारि दानाव एबा डिसेम्बर दानाव जोंनि सोलोंसा एबा फरायसालिफोराव जेरै सोलोंथायारि जायगा दावबायानाय एबा मिथिंगायारि जायगाफोर थांनानै भिजिट खालामनाय एबा नायगिदिंनानै मोनसे रिपर्ट लिरनाय मोनसे हाबाफारि सोफ देरनाय दोङो नोंथां मा होनो दानि सोलों बे मा होनो सोफा देरनाय फराफारिखौनो बेहाय बेफोरबायदियाव फरायसालि एबा स्कुलफोरनिफ्राय कलेजफोरनिफ्राय मुलुगस सोलोंसालिनिफ्राय माने गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया लानानै बैफोर बे जागायाव दावबायहैनो थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो बे ओनसोलाव मा होनो गोबां सुबुंफोरा फैयो दाब दाब ओनसोलनि निफ्राय आरो बेयाव फाइनालि गोजोननायखौ फोरमायो नोंथां मिथिंगायारि समायनाखौ नुनानै बेबायदिनो बे ओनसोलाव नोंथां
बे ओनसोलाव गासिबो सुबुं बर' माहारि सुबुंफोर बर' हारिनि सुबुं एबा बाथौ धोरोमनि सुबुंखौ जों नुनो मोनो बे जानाय आरो मा होनो रायजोफोराबो थिग मा होनो मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि जायगाफोरा मिथिंगायारि समायनाजों बुंफबनाय मोनसे मा होनो जायगा नालाय बेनिखायनो जोबोद रंजा खुसि थायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ गोबां जोंनि बेल नङा नोंथां जोंनि ओनसोलाव बा आरो मा होनो दारागाव दं ओमफ्राय बगामाथि
ओं
दङ बिदिनो दावराय दावराय पार्क दोङ बिदिनो गोबां दङो आरोना दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथां समथ जाना फैबाय जोहा नोंथां दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां औ गोजोनथों गोजोनथों